अ अ औ औ दोङो औ दङ।
बिदिब्ला नोंथांजों ओम बर'नि फोरबोनि बागै सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां हागोन हागोन सावरायनो नोंथां नोंथां
अ बैसागु होनोब्लाथ' ओ नोंथाङा कमिटि
औ -औ बैसागो हेलौ
नंगौ नोंथां
औ बे बैसागो मागोआनो गिबि सान जोंनि बे बोथिंफ्राय ओरैबायदि खुंनाय जायो दमांसिखालि दमांसिखालि जोंनिया मोसौनि सौनि होनना बुङो आरो मोसौ बिहु औ मोसौ बैसागुआव बुंनाय जायो। बे मोसौ बैसागुखालि बे बेयावबो जोंनिया मागो दमा मागोनि दखा माने गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय साख्रि मावनाय एबा हाबा मोन खामानि मावनो थाहैनाय बबेबाफोर थाहैनाय न'खरनि सुबुंफोरा गासैबो फैजोबो आरो नोंथांना? बे फोरबोनि थाखाय औ -औ ओ न'जों न'नि मोजाङै जाहाथे फोलेर बारायलांनो होयो। जाहाथे बेमार आजारि जानानै मोसौफोरा थैलाङा एबा गाज्रि जालाङा। बोसोरै बोसोरै बारायलांबाय थायो। होननानै बेखौनो बिसोरखौ फुजिनाय हिसाबै बे मोननैसो नियोम खालामनाय जायो आरो नोंथां।
नोंगौ नोंथां।
फिसा फिसा हाना लायो आरो फान्थावखौ फिसा फिसा हाना लायो नोंथां। आरो दिग्लि -दिग्लि बि बिलाइ होनना बुङो नोंथां। बेखौबो जोङो नांगौ जायो। औ बेखौ जों मालाबो सुनाय जायो। आरो मारासि मालाबो सुननाय जायो आरो जोङो बेखौ दैखर एबा दैमायाव मोसौखौ लाना थाङो खौ लानानै थाङो बेे जबोर गोनां ला थांखायो नोंथां लाना थांफानाय जोङो बे जोबोद थुखैयो आरो नोंथां थुखैनानै बै लाव फान्थाव हानायखौ जोङो थुखैखांनानै सारना होनाय जायो मोसौनियाव लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर बिदिनो बारायलांहोबाय था होननानै जों मोनसे मोन्थोर दोङो बे मोथोरखौ बिदिनो रायनाय जायो नोंथां ओ मेथायबो खननाय जा- औ नोथां लाना होयो औ औ आरो बे मालाखौ बे माला सुनायखौ जोङो बे गलियाव थेबना दोननाय जायो आरो बे मोनसे जोंनि नियोम औ औ आरो मोसौखो जोङो बिहांनानै लाबोनानै जों गंफोराव थाव गुबै फाननाय जायो आरो नोंथां थाव गुबै फोननाय जायो
थाव गुबै फुनोब्ला माबा जायो होननानै फोथायो नामा नों नों थांनि बादि-
अ अ मा आगोलनिफ्राय बियो आगोलनिफ्राय सोलिबोनाय मोनसे माबायो नियम बेयो खायनो बा दासिम बेखौनो फोननाय जायो आरो नथां बे सानखालि जोंनिया गासैबो गोखा गोखै जानाय जायो जेरै दिंखिया आरो बेफोरदि गोखा गोखै बर'फोरनि खानाय बेबायदि एवना जानाय जायो आरो नोंथां औ औ आरो बेनि उनावहाय नायो जोंनियाव जोंनिया से थारिख जायो बैसागुनि नोंथां औ औ बे से था ओ थारिखखालि गामिनि बाथौ थानसालिफोराव गामिनि थानसालिफोराव गासैबो ज' जानानै गोदोरखौ मान मान होनाय खुलुमलायो उन्दैखौ उन्दैखौ अननाय सिबिनाय बिथिं जासिलायनाय मोनसे मोनसे माबा खालामनाय जायो आरो नोंथां प्रग्राम खालामनाय जायो आरो ना नोंथां आरो न' न'आव थांनानै सोरबा खुलुमहैयो बिदिनो आरो सोरबाफोर गोदान हाबा जानाय दङब्ला बिहामजो आरो फिसाज्लाफोरा बिमा बिफा एबा बिहावफोरखौ खुलुमनाय जायो। बेबायदिनो गामियावबो गेदेरजों सुबुंफोरखौ खुलुमहैनाय जायो आरो नोंथां। आरो बिदि नेक्स दिना ओ उननि दिनानिफ्राय जोंनियाव न'खर न'खर न'खर न'खर बेबायदि मोसाग्लांनाय जायो आरो नोंथां। बैसागो मागिनाय होनना बुंनाय जायो खौ। न'खर न'खरबो जोङो मोसायो आरो मोसानानै बेबायदिनो खाना जालायनाय जायो बे मोसानाया सातदिन जायो आरो नोंथां। बेबायदिनि बोसोर बेयाव गिबि जिनैबो जिनै माह माहानि गेजेराव बोसोर गिबि माहा नालाय बैसागआ बेबायदिनो गिबि माहा हिसाबै बेखौ फालिनाय जायो आरो नोंथां।
नंगौ नों
औ औ नोंथांमोनथिं माबायदि खुंनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोना?
जोंनि ओनसोलाव ओ बैसागो फोर खौ आ हा सिगां जेरैबायदि खुंबोदों आथिखालावबो बेबायदि खुंनायखौ नुनो मोनदों नाथाय आथि खालाव सिगांनिफ्राय एसे सोलायनायखौ नुनो मोनबाय ओ बैसागुनि सानसे सिगांनो जोंनियाव ओ मोसौ थुखैनो थाखाय ओ न'नि गारजेनबाय जाय आबादारि बिथांमोनहा ओ दिगिलिथि लावथि थाराइ मोखोना बैफोरबायदि हाग्रानिफ्राय मोननाय ओ उम औवा औवा हासुं बेफोरखौ सिगां सानसे सि सिगां‌ बुथुमनानै दोनग्रोयो। आरो जेब्ला बैसागुनि से थि सान बे सानखौ जोंनि ओनसोलाव मोसौनि बैसागु होननानै साननाय जायो नोंथां। आरो नैथि बैसागुखौ मानसिनि बै सागु होननानै खुंनाय जायो।
औ औ
अ बेबादिनो ओ मोसौनि बैसागु सेथि सानखालि ओ आबादारिफ्रा फुङावनो सिखारनानै उम ओंखाम संग्रा दो दोख्लानि खिबुनि हांगार नांनानै थानायखौ
औ औ नोंथां।
नानै थालिर बिलायाव लायो आरो बेखौ थाव गुबैजों मोजाङै फुननानै ओ मो सौनि बिखुङाव दाग्ला दाग्लि गाब फुननाय जायो। आरो बेबायदिनो थांमोननि ओनसोलाव होनाय बायदि जोंनि ओनसोलावबो फान्थाव, हालदो ओ हालदै गोथां, आरो लाव बेफोरखौ ओ फिसा फिसा थुख्रा हानानै मोसौखौ थुखैनाय समाव बाहायो ओ जोंनि ओनसोलाव मोसौफोरखौ दंग', दैमा, जाम्फै, ओ बैफोराव होलांनानै ओ थुखैनायखौ नुनो मोनो नोंथां। आरो ओ थुखैनाय स मावहाय जोंनि ओनसोलाव लावथिजों बुनो होननानैबो लावथिजों बुनो मोना होननानैबो फोथायो। बेनिखायनो बै दिनखालि मोसौ थुखैनाय समाव दिग्लिथिनि लावथिजों मोसौखौ बुनानैखौ जों नुनो मोनो नों
नंगौ नंगौ नोंथां नाथाय आगोल उम औ दे बुं।
ओ बेबायदिनो नैथि सानखालि मान सिनि बैसागु ओ मानसिनि बैसागु बे खालि गेदेरा उन्दैखौ अननाय आरो उन्दैया गेदेरखौ मान बावनाय आरो बेबायदिनो उम बयबो नखरनि ओ दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै आनान गसाइनि सेराव आर'ज गाबो जाहाथे बोसोर गोदानाव रावबो खैफोद आफोद ओ बा माबा मोनसे जाया बिनि थाखाय आफा बोराइ बाथौनियाव आर'ज खालामो आरो बेबादि बिदिनो ओ जोंनि ओनसोलाव लांदां बैसागु मोसानाय मोनसे हाबाफारिबो जायो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव लांदां बै सागु मोसानाय हाबाफारि जागोन ना जाया?
औ जायो। बेबायदिनो लां लांदां जायगायाव एबा बेबायदिनो गामिजों मोनब्रै मोनबा गामिजों एबा मोनसे गामिजों लांदां बैसागुखौ फालिनाय जायो नोंथां बैसागुखौ बुंनो थाङाबा थाङ